हेल' नोंथां।
गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ बाउहरनाय थाबाय।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आङो दंथ'यो नोंथां ओरैनो।
नोंथाङा बेस्थ' नामा मानिबा खार'नाव?
गैया बेस्थ' नंथ'वा।
अब्ला आं नोंजों फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे मानि सोमोन्दै सावरायनोमोन नोंथाङा?
आं नोंजों जोंनि बर'नि दोरोङारि दामग्रा आगजुनि सोमोन्दै जोबोरैनो सावरायनो गोसो जादों नोंथां।
औ सावरायनो हागोन दे बिदिब्ला नोंथां आंबो एसे मोनथिना मोनगोन।
औ नोंथां बिदिब्ला आं बुंनोसै।
औ दे जागायदो।
जोंनि बर'नि दोरोङारि दामग्रा आगजु होनोब्ला जोङो सिफुं खाम जथा थरखा सेरजा जाबख्रिं आरो बायदि रोखोमनि दामग्रा देग्राफोरखौ जों मुंख'नो हायो नोंथां। ओ बेफोरनि गेजेरावहाय जोङो सिफुं ओ सिफुं ओ सिफुंखौ मख'थारनांगोन। मानोना सिफुङा मोनसे बर'नि दोरोङारि ओ दोरोङारि दामग्रा बेखौहाय जोङो सिगां मा माबेजों बानायनाय जायो होनोब्ला सिफुंखौहाय औवा औ औवाजों बानायनाय जायो औवा गोरानजों। बेखौहाय जोंङो नांगौ जखानि दाननानै लानानै जोंङो बेखौ सिंङावहाय साफा खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरो। ओमफफ्राय बेयावहाय जोंङो आखाइ मोनहोनाय बायदि सिफुंखौ गरंमबा मोनबा गुदुं सिफुंनि गरंङा गरंबा होननाय लायो जेरै बेबायदिनो जोंङो सिफुंखौहाय मोनबा गुदुं खालामनानै लायो जाहाथे बेजों जोंङो मिलौदो मिलौद दो खोनानो मोनो बिनि थाखाय जोंङो सिफुंखौ गब्लं गब्लं बानायनानै होनाय जायो बेखौहाय जोंङो साथा आथिंजों थुफ्लुंनानै बानायनानै ला लायो आरो बे औवायाहाय साफा मोजां सैनाय जानांगौ आरो अब्ला बेयावहाय जेबो उसुबिदा जाया सुनायावबो बियो मोजांङैनो थांबाय थायो एबा सोलिबाय थायो बेखौहाय जोंङो औवा गोरानजों बानायनाय जायो आरो बिनि उनाव दंबावो जोंहा दोरोङारि दामग्रा हिसाबै खाम खामखौ ओ खामखौहाय जोंङो दंफांनि गिदिर थुख्राजोंहाय बानायनाय जायो बेखौहाय दंफांखौ फसंनानै फसंनानैहाय जोंङो दंफांखौहाय ओ दंफांनि सिंनि दंफां सिंखौ हास'नानै जोंङो बै दंफांनि सिंखौहाय जोंङो दन्दर बानायनानै जोंङो बेखौ बानायनाय जायो खामखौ जोंङो सानसेनो बानायनो हानाय बियो बेसाद नंङा बियो जोबोद गोबाव सम लायो बिनि थाखाय जोंङो खामखौहाय गोबाव समनिफ्रायनो जोंङो बे दंफां मोनथ थसेखौहाय जोंङो दाननानै दोननानै बेखौहाय जोंङो फोराननांगौ जायो। ओ बेखौहाय जोंङो गोबाव समनि थाखाय फोराननानै दोनो आरो गोबाव समाव फोराननानै दोननानै जोंङो बिनि सिंखौहाय जोंङो ओ दानि बिगियान मुगाजों दिहुनजानाय मेसिनफोरजों दानख'नाय जायो एबा बर' सेंग्राफोरा बेफोरखौहाय आखाइजोंनो दानख'नानै लायो आरो जेब्ला बेखौहाय दानख' अब्ला बेखौहाय गोरान खालामखांङो अब्ला बेवहाय जिब जुनारनि बिगुरफोरबो लिरनाय जायो जेरैहाय बेयावहाय जिब जुनारनि बिगुर होननानै बुंङोब्ला जोंङो बुंनो हागौन बोरमा मेनदानि बिगुर आरो एबा मोसौनि बिगुर खौहाय बेयावहाय सायावहाय होनानै होनाय जायो ओ सायावहाय आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय जे दिरुं बायदि गोमग्रा मोनसे थायोना ओ बिनि थाखायहाय जोंङो बेयावहाय दिरुं दिरुं होनाय जायो बा सामब्रा जायखौ जोंङो लेदार होननानै बुंङो बेखौहायबो बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो खामा जानानै फैयो आरो। खामनि महरा जोंना सोमजिनानै फैयो आरो बेजों लोगोसे दं जोंहा बुंनो थांङोब्ला सेरजा सेरजायाबो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोंङारि दामग्रा दामग्रा आगजु बेखौहाय जोंङो दंफांजों बेखौबो जोंङो दंफां जों बानायनाय जायो बेखौहाय जोंङो बाय'लेन बायलणना जेरेखम बानायो जों बेखौबो बानायनाय बेबायदिनो बेखौहाय जोंङो दंफांनि मोनसे थुख्रा लानानै बेखौहायबो जों सानसेनो बानायनो हाया बेखौ बानायनो थाखायबो गोबाव समनि थाखाय टाइम नांगौ एबा मेलेम बाहाय हायनांगौ जायो। बेखौहाय जों-जोंना गोदो-गोदायनिफ्रायनो बर' सेंग्राफोरा बाहायबोगासिनो दङ ओ बेखौहाय बानायनो थाखायबो जोंनो ओ ओ बे दंफांखौ जोङो हास'नानै लानानै बे दंफांखौ जोङो सैख्लाबनानै नै बेखो एसे डगखरखर‌ बानायनाय जायो आरो बेयावहाय बिनि ओ बिनि देंखोखौ सोमजिहोनो थाखाय बेवहाय दिरुं बा ओ दिरुंफोर होनानै लानाय जायो बेवहाय मोननै एबा मोनसे एबा मोनथाम बेबायदि दिरुंहाय थायो आरो। बेबायदि दिरुंखौहाय बेवहाय खानानै होनाय जायो आरो बेजोंनो बे दिरुंजोंनो बे बे दिरुंजोंनो बेयावहाय देंखो ओंखारो एबा देंखोफोर-देंखोफोरा नुजायो आरो बेखौनो दामना बे दिरुंजोंनो दामनानै होनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा जथा। जथायाबो जोंनि बर' नि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे आगजु बेखौहायबो जोंङो ओ बेखौहा हाय जोंङो लहायावहाय लहाजोंहाय बानायनाय जायो बेखौ बांसिन हाथाय बाजारफोरावहा हाय मोननाय थियारि मोनखानाय बेफोर ओ बेफोरखोहाय बायनानै लाब बोनानै जोंङो दामनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा ओ भारतावहा हाय‌ बर'नि दोरोङारि आगजु हिसाबै बुङोब्ला जि, आइटेक मोननाय जोंहा ओ गंगोना गंगनायाबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि दामग्रा आगजु बे खौहाय जोंहा खुगाजों दामनाय जायो बियो बांद्राय गिदिर-गिदिर बिबांनि जायाबाबो बियो फिसा जायो। ओ बेखौहाय बर' आइजोफोरा बैसागु समाव मोसायोब्ला खर'आव लानानै मोसायो आरो खरनिफ्रायनो दिहुननानै बेखौ खुगाजों दामनाय जायो बेखौहाय जोंहा औवानि औवाजोंनो बानायनानै लानाय जायो। बेबायदिनो बेफोर दामग्रा आगजुफोरखौ जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो बैसागु जाबोनाय बा बैसागु जाबोनाय बा खेराइ मोसानायफोरावहाय ओ जोंनो देंखो नांगौ जा यो। जोङो बेफोरावहाय बेफोर दामग्रा आगजुफोरखौहाय जोङो बाहायनानै गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि रंजाबोगासिनो दङ आरो दासिमबो बे रंजानाय नुगासिनो दं आरो नोंथां। बेफोरनो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि मा खासे दोरोंङारि दामग्रा आगजु होननानै आं बुंनो थाङो नोंथां। आंनि बुंनांगौआ नोंथां एसेनोसै।
अ बिदिब्ला होमबा नोंथांनिसिम आंबो मोनसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन।
बिदिब्ला आङो नोंथांनिसिम जोंनि बर'नि दोरोङारि ओ ओंख्रि नारजिजों अमा बेदर ओंख्रिखौनो आङो फोरमायनोसै नोंथांनिसिम।
औ नोंथां फोरमायदो।
नारजि अमा बेदरा जाबाय बियो बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जाय जानायाव जोबोद गोथाव आरो। नारजि अमा बेदर ओं ख्रि संनो गिबियावनो जोंनो नारजि अमा बेदर आरो खारै नांगौ जायो। बेनिखायनो नारजि बानायनोब्ला जों गोबाव समनिफ्रायनो थियारि खा खालामना दोननाय जायो। फाथोनि बोथोराव जों फाथो बिफांखौ दानफायनानै बिनि बिलाइखौ खानानै साफा जायगायाव फोराननानै लानाय जायो। बेखौ जों सानसे नङाबा साननैखौ फोराननानै दोननांगौ जायो अब्लासो बे फाथो बिलाइया नारजि महराव दोनजा-दोनजानाय जायो जाहाथे बियो गोबाव सम दोननायाव गाज्रि जाया जेब्लानो जों नारजि जानो गोसो जायो अब्लानो बिखौ बरननानै संना जानो हायो। आरो गुबुन फारसेथिं खारै खारैखौबो नांगौ जायो जोंनो बेनि थाखाय खारैखौबो गोबाव समनिफ्रायनो बानायनानै दोननाय जायो खारैखौ गुबुन गुबुन बिफांनि बानायनाय जायो जेरैहाय थालिर बिफां नि खारै सबायाइनि खारै बा बेसरनि खारै बेफोरबायदि बेनिफ्राय बांसिनै जों थालिर बिफांनि खारैखौ बानायनाय जायो गिबियाव थालिर बिफांखौ दान दानफायनानै बिनि फस्लाखौ जोङो दानस' फिसा फिसा दाननानै फोराननाय जायो। बेखौ जोङो खमसे खम सानब्रै सानबाखौ जोङो फोराननानै दोननाय जायो बिनि उनाव बेखौ बुथुमनानै सावनाय जायो बेखौ मोजाङै सावनांगौ जाहाथे गासिबो मोजां खामजोबनानै हांगार हाथफ्ला जायो। जाजोबो गासिबो बेनिफ्राय बेखौ गुसु जानो थाखाय हरसे दोननाय जायो गुसु जायोब्ला बेखौ दै एसे सिरोननानै बेखौ लादु महराव बा गुबुन गुबुन महरावबो बानायनानै दोननाय जायो आर आरो बेनिफ्राय जों खारै सरनोब्ला नारेंखल खथ्रा बायदिखौ जोङो बाहायनाय जायो जाय गोजौथिं लांदां जायोबां आरो गाहाय थिं माने गब्लं थायो जायजों माने दैया गलांगोन गिबियाव खारै लादुखौ जोङो नारेंखल खथ्रायाव सिफ्रुनानै बेखौ एसे नारसिननानै लानांगौ आरो बिनि सायाव दै लुना होनांगौ आरो गाहायाव मोनसे आइजें जेरै गेलास बायदियाव जोङो आजावना नानै लानांगौ खारैखौ
औ।
बे सरबोनाय दैयानो खारै जाहैयो आरो गिबियाव जों नारजिखौ दिहुनना लाना गामला बायदि आइजेेंआव सोमनानै दोननांगौ जाहाथे बियो रुयो बिनिफ्राय गोबाव सम सोमना दोनोब्ला जेब्ला रुयो अब्ला बेखौ सुखांना सारायाव होना दै एसे होना आरो खारै होनानै रुनांगौ जाहाथे ओ फा जाहाथे फाथोआ मोजां गेब्लेयो
औ।
बेनिफ्राय फारसेथिं अमा बेदरखौ ओ सुनानै सामब्राम बानलु मस्ला बायदि गासैखौ थियारि खालामना एवना लानायाव एवना लानांगौ बिनिफ्राय जेब्ला नारजिया रुयो बेखौ ओ सागंजों सानानै अमा बेदर एवनाय सारायाव नारजिखौ लुसन नांगौ बेनि उनाव ओ जयै दसे नारजि आरो अमा बेदर एवनायखौबो दसे गोदौ होबाय थानांगौ जाहाथे अमा बेदरा मोजाङै मोनो
बेनिफ्राय बे मोननैखौबो दसे मोजाङै संनानै जोङो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय खांनानै दोननो हायो दसे बेनिफ्राय उनाव सम जानो सम जायोब्ला जोङो बे खौ खांनानै संनानै ओ हायनानै जानो हायो आरो दा नोंथाङाबो गोथाव मोनोना मोना अमा
आंथ' जोबोद गोथाव मोनो नोंथां नारजि ओंख्रिखौ जानो जोंनि दोरोङारि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौनो आं जानो जोबोद गोथाव मोनो नोंथां।
औ जोबोद गोथावखा गासिबोथ' नारजि अमा बेदर होनोब्ला बर'फ्रा जानो लुगैखाथारो नङा होमबा खोनाबानो
औ नोंथां लुबैयाथ' आरो बयबो खदैसो गलाय लायो बयहाबो खोनाबाथाय
औ आंबो जोबोद गोथाव मोनो बेनिखायनो आङो नोंथांनिसिम एसे बे नारजि अमा बेदरनि सोमोन्दैनो फोरमायना होनो मोन मोननानै आङो गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनदों।
औ नोंथां आंबो बर'नि दोरोङारि दामग्रा-देग्रा फोरनि सायाव फोरमायनानै नोंथांनिसिम नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोद गोजोन नाय मोनदों ओ आरो बेबायदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि दामग्राफोरा जाहाथे इउनाव